औ
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आङो दा फ्रियाव दङ।
अ नोंथांनि नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथां सोलाबगोनना?
औ औ नोंथां सोलाबो।
टपिकआनो जाहैबाय दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लांनि गायनाय फुनायनि सायाव साव सावरायनोसै।
औ नोंथां।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा ओ
औ नोंथां।
नोंथांमोननिखै दा गायनाय फुनाय हाजिराफ्रा बेसेबां?
औ नोंथां ओ ओ दाथ' दैज्लांनि गायनाय फुनाय होनोबा जेनेबा माइ गायनायखौनो जों बांसिनै मि थियो।
ओ
ओ गोबाङानो दा गायगासिनो आरो माखासेया गायखांबाय जोंनिथिं। ओ ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा गायनाय फुनाय होनोबाथ' बिदिनो जेनेबा खोथिया माबाबाय खोथिया मा होनो ओ फोबाय।
बिदि आरोना।
ओ फोबाय जेनेबा गिदिर एसे देरोबा जेनेबा ओ फुबाय फुनानै गायस्लायबाय बिदि खालामो आरो। ओ जेनेबा ओ गायनाय फुनायाव जेनेबा गामिनि मानसिफोर ज' गासैबो ओंखारनानै सावरि जानाय ओ बेनि अनगायैबो जेनेबा हाजिरा खामला बेफोरबायदि लानानै गायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां नोंथांमोनहाबो गायगासिनो ना?
औ नोंथां जोंहा बिदि गाया जेनेबा न'आव गाया न'आव गायाबो आङो ओ न'नि मानसिफोरनाव गायहैदों आरो।
अ अ मोजाङानो दे। दा जोंखैबो बेबायदिनो।
औ
बयबो बिदिनो बदल बदल गायलाय लायो आरो ना।
औ
गोदोथ' बांसिन सावरि जांख्रा बांसिन जालाय लायोमोन ना थाय दानिया बांद्राय इदि गैला बांसिनानो हाजिरा गायनाय फुनाय बा बदल थांलायलायनाय बेबायदिसै आरो ना नोंथां।
उम
ओ
गोदोनि दिनावथ' ओ बांसिनानो उम मा होनो गामिनि मानसिफोर ओ ज' ज' ओंखारलायनाय, ओंखारलायनानै जेनेबा फाला फाला गायनानै ओ जोबथारनायाव मा होनो? हाल जांख्रा जानाय बिदियाथ' सिगांङो गोग गोममोन। ओ आथिखालाव बेफोरबायदिखौ बांद्राय नुनो मोनला आरो बांसिनानो खामला हाजिरा लानानै जेनेबा ओ गायनाय फुनायफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां नंगौ। दा नोंथांमोनखै खोथिया फुनायालाय आखाइयाव बेसेबां होयो?
उम खन-खनसे बुंफिनलाय नोंथां।
दा नोंथांमोनखै खोथिया फुनाया जेनेबा दाथ' बांसिनानो आखा हिसाबसो फु-फुयो नालाय नोंथांमोनखि माबायदि आखा हिसाब फुयो ना हाजिरा फुयो?
जोंनिखै बिदिनो हाजिराबो लायो ओमफ्राय बिदिनो आखा हिसाबैबो लायो। मोननैबो।
आखा हिसाबालाय बेसेबां नोंथां मोनखै?
बिदिनो आं बेफोरनि सोमोन्दै बारा मिथिया।
आ।
जायखिजाया मोन्नैबो सोलियो ओमफ्राय आं बेफोर बेसेनफोरनि सोमोन्दै आं सोंफेराखै आरोखि रावनावबो।
अ' अ'। जोंखैथ' बांसिनानो दस आखा दस थाखा माने आखासेयाव दस थाखा बेबायदि फुयो आरोना, ओमफ्राय हाजिराबा फुंसेयाव दुइस' बेबायदि फुयो आरो। गायनाय फुनाय एखेयानो।
उम। नोंथांमोनहाबो माइ गायो नामा?
औ। न'आव गायो जोंहा दाथ' गायखाङाखैनो दंबावो। आराय बिगासो जाबावगोन खोमा गायनांगौआ।
ओम।
दा नोंथाङा खबरा माबोरै?
मोजां नोंथां।
अ'। ओंखामफोर जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय नोंथां।
औ।
ओ जेनेबा दायोथ' गायनाय फुनाय ओ गायनाय फुनाय जेनेबा जोंनियाथ' माइ बेखौनो बुंजायो दा दैज्लां बोथोराव ओ मा होनो जेनेबा गायनाय फुनायाव जेनेबा माखासे माबाफोर थायो माइ गायनायावबो जेनेबा फार्स्टाव आं दहाय बुंलांनाय ओ मा होनो माइखौ खोथिया मााबाखौ फोनानै लाग्रोनानै उनाव गोजौ जायोबा फुयो। फुनानै गायस्लायो बेफोरबायदि जेनेबा ओमफ्राय गायनायनि सिगां खोथिया फुयैनि सिगां ओ जेनेबा खोथिया फुबाय थानाय समाव एबा खोथिया ओ फुयैनि सिगां जेनेबा ट्रेक्टारजों एबा मोसौजों हालेवनाय बेफोर हालेवनानै ला गोरनाय जायो। ओ गोदोनि दिनावथ' बांसिन बांसिन सुबुंफोरानो माबायोमोन मा होनो? मोसौजों हालेवनानै माबायोमोन आरो ना गायोमोन माइखौ बांसिनानो। आथिखालनि समाव बांसिनानो ट्रेक टरजों ओ बे गोदान टेक्नलजिनि दिहुननाय ट्रेक्टरजों बांसिन जेनेबा हालेवनानै माइ गायनायखौ नुनो मोनो।
औ औ। दाथ' बांसिनानो ट्रेक्टरजों गोजाखासै बांसिन नानो माने गोबाङानो ट्रेक्टरजों हालेवो आरो ना गोदोनि बायदि मोसौजों हालेवनाय मानाय खारायनाय बेफोरबायदि गैला बांसिनानो खाराइनिफ्राय लानानै सामार होनायनिफ्राय लानानै बांसिनानो ट्रेक्टरखौसो सोग्रा जाहैबाय।
औ ट्रेक्टर बांसिनानो। उम जेनेबा गायनायाव जों माइखौथ' ओरैनो ओ जेनेबा आबादफोरखौ ओरैनो गायनानैल' दोननानै जाया। जों जोथोनैबो लानांगौ नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
जेनेबा माइफोराव ओ एसे मा होनो इउरिया हासारफोर सारनाय ओ जेनेबा हाग्राफोरखौ फुनाय बेफोरबायदि माबा जोथोन लानांगौ आरोखि।
औ नोंथां।
उम। जेनेबा माइ गायनाय समाव माखासे जायगाफोराव मा होनो? रानखावनाय-रानखावनायखौ नुनो मोनो। जेनेबा बेफोरबायदियाव ओ मा होनो दैफोरखौ मेसिनजों मा होनो आथिखालावथ' ओ टेक्न'लजिनि गोदान दिहुनन्नायफोर बुस्थु बिराद थायो। जेनेबा मेसिनफोर दा मेचिनजों सारनानै बिराद माइ गायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो रानखावनाय जायगाफोराव।
औ नोंथां। देग्लायथ' बोथोरा मोजाङानो खालामना होदों बांसिन नानो अखा हानानै होदों। बारा अखाहायालासिनो माने बांद्राय थानाय जायाखै आरोना। सिगां, नाथाय सिगां बिराद खस्थ' जादोंमोन माइ गायनायनि बेलायाव बांसिनानो औ थांनाय बोसोराव बांसिनानो माने गायखांनानैबाबो गायखांदोंब्लाबो बांसिनानो हायानो रानस्रावजोबदों अखा हायैनि जाहोनाव। सान्दुंजों सेस माने माइआनो औ। औ औ।
नोंथांमोननि जायगायावबो बिदै जादों ना होमबा?
औ जादों। खायफायाथ' गायनोनो मोनबावआाखै जोंखैजाय।
औ‌।
बेबादि जादों आरो।
औ उम इदिफोर जायोबा मा होनो ओ माइनि आंखाल जायो आरोखि ना जानायाव ना? नों थां बेसेनफोरा बारायो बेफोरबायदि जायो।
औ। देग्लाय मोजाङानो जाना हो दों। नोंथांमोनखै माबायदि बोथोरफोरा?
ओ मोजाङानो नोंथां। जेनेबा टाइम मथे मा होनो अखाफोरा हादों। बिदिनो माइ गायनो सुबिदा मोन्दों। खायसे बायदि बोरै जायगायाव खिन्थु दै थाखायियाव थाखाया आरोखि रानखाव
औ औ। थाया ओं। गोबां अखा हाबाबो माने रानलाङो आरो ना?
उम।
दा नोंथां ओ नोंसिनिखै गोदोनि समाव माबायदिमोन? गायनाय फुनायनि बेलायाव?
ओ गायनाय फुनायनि बेलायावथ' आं सिगाङावनो बुंखांबाय। ओ जोंहा गोदो माने बिदिनो हा दंमोन आरोखि ना ओमफ्राय आं एसे उन्दै टाइमाव जेनेबा ओमफ्राय ओ मा होनो ज' ज' ओंखारनानै मा होनो ओ बुरजा गामिनिफ्राय फाय लानानै बिदिनो माइ गायनाय ओमफ्राय ज' जोबनायाव ज' ज' मोनायाव जेनेबा हाल जांख्रा खालामनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ।
ओ नोंथां ओ जेनेबा आथिखालावथ' नै दा मा होनो जोंहा हाबो गैला जेनेबा ओमफ्राय गुबुनफोरनिखौबो नुनो मोनो आरो बांसिन मा होनो बिदिनो ओ हाजिरा लानाय मानाय बे बेफोरबायदिसो जासै आरो सिगांनि बायदि ग्रोम ग्रोम बेफोरबायदि सावरि जालायनाय मानाय बिदि खौ नुला आरो।
औ नोंथां।
औ।
दानि समाव बांसिनानो हाजिराजोंसो गायजोबो। माने गोदोनि बाय दि गोबाव गायला आरो ना नोंथां? बांसिनानो सानसे साननैयावनो फोजोबो नै नै दिनै बायदियाव फुनानै लाजोबसिगोन गाबोन बायदियाव माने मानसि बुरजा हाजिरा लोंनानै गायनानै फोजोबखायो आरोना।
उम। ओ सिगाङो उम जेनेबा बेफोरबायदि सावरि जानायनि गेजेरजों बांसिन गोरोबलायनाय मानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन आथिखालाव बेफोरबायदिया खमसै आरोखि।
औ नोंथां।
उम।
आथिखालावथ' बांसिन माने नों नों हायो ना आं हायो बेबायदि होननायनि जाहैबाय।
ओ बादि नांनाय।
औ बादिनांनाय जाहैबाय। जाय गायखाङो बियो देरहागयो आरोना ओमफ्राय जायहा फैसा थाखा‌ रांनि आंखाल एसे रांनि प्र-प्रब्लेम जायो बेफोरो माने थालाङो आरो ना गायनायाव दा बायदियाव औ।
नोंथाङा बुंनाया थिगानो।
औ नोंथां। दाथ' नोंथां समा जोंना जोबनोसै, दा नोंथाङा दा नोंथाङा गायनाय फुनायखौ माबायदि मोनो एसे फोरमायनानै होदो।
नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनायासै।
माबानायाव जोंहानि न'नि मादै मोननियावनो गायनो गायहैदों आरोखि आङो गोसो जाथारनानै
ओं ओ।
मोजां मोनो नोंथां जेनेबा दाथ' सामार भेकेसन नालाय ओमफ्राय न'आवबो नाय जायो ओमफ्राय जेनेबा बेफोरखौबोथ' गायबायथायाबा उनावहाय एसे
औ समगोनांआवनो माने